हेल' नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ बैसागोनि एसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां।
अ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जोंना औ जोंना बैसागु होनोब्लाथ'
औ।
अ गुबै फोरबो होननानै जोङो मोन
औ।
बेजों लोगोसे अ बे फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनायखौ जोङो नुनो मोन मोनबोगासिनो।
औ।
औ बे जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगारथावनो एंगारथाव जायै फोरबो होन नाय जों बे सानो औ बे फोरबो औ बे फोरबोआव जोङो ओ गासैनिबो गोसोआ रंजाखांनाय- रंजाखाङो
औ।
औ जोङो गा- ओ गिबियावनो जोङो। ओ सैथो दाननि। ओ जोबथा खालाराव जोंहा। मोसौ थुखैनाय एबा मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो। ओ बे मोसौ बैसागोआवनो जोडो जोंहा अ गिबियावनो अ फुङावहाय जोंहा अ लाव फान थाव ओ दिग्लिलिथि बायदिसिना -दिना जोंहा अ मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमना लानानै हाना लायो। बेखौ जोंहा माला सुनाबो लानाय जायो। ओ बे माला सुखांनानै जों आंहा दुब्लियाव मोखौ खौ थुखैनो थाखाय लाना थांनाय जायो ओ मोखौ थुखैनाय समाव बे हान जा हानानै लानाय ओ मैगंफोर बे बेखौ जोंहा सारै सारै जोंहा बर'नि मोनसे खुा मेथाइखौ खौ खननाय जायो। ओ बे खुगा मेथाइआनो जादों लाव जा, फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबायथा बे खुगा मेथाइखौ जोंहा ओ खननाय जायो आरो थुखैखांनानै जोंहा देग्लिलिथि बिलाइजों मोसौखौ बुस्रिनानै ओ मोखौनि गङावहाय ओ मोखौनि गंङावहाय जोंहा बे मालाखौ गानहोनाय जायो। आरो बेजोंनो जोंहा दिेग्लि लिथि थाराय गारलि बिलाइजों बुनानै मोसौखौ ओ फोथाराव हैनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो फोथाराव हैनो मोना मोनाहाय जोंहा मोसौ सोलाबनाय समाव ओ मोसौखौ फुजा होनानैहाय जोंहा गोदान फागाजों बोसोर गोदाननि गोदान फागाजों खानाय जायो आरो जोंहा ओ बे फुजायाव होनाय बावथाय जा बुट थालिर बायदिखौ जोंहा जाहोनानै मोसौखौ खाना दोननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा नखानायै जाबाय मानसिनि बैसागु बे बैसागुआवहाय जोंहा ओ गिबियावनो जोंहा न'नि थानसालि एबा बाथौ सालिफोराव हाब नानै जोंहा फुजाखौ होयो बे फुजाखौ होखांनानैहाय जोंहा ओ गेदेरखौ जोंहा मान होनानै खुलुमो आरो गेदेरा जोंनो बोर होयो आरो बिदिनो जोंहा ओ खुलुमलायखां न'आव गासिखौबो खुलुमखांनानैसो हाबबाय ओ गामियाव ओंखारलाङो आरो गामिनि ज' जानानै बिदि। बिदिनो खुलुमलनायनानै बोर लालायनाय एबा बोर होलायनाय। ओ जों खौ जोङो नुनो मोनो। बेजोंनो जोंहा ओ। नखानायै जोंहा बिदिनो मोस नाय एबा। ओ जोंहा गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला। गथ' गथाय रावबो एना एनि। गैसे जोंहा मोसानो ओंखारबोयो। बेवहाय ओ मोस गासैनिबो न'खर न'खर हाबना मोसा जायो आरो बिगोमाया जा हरदों बेखौनो। गोसो खुसियै लानानै फैनाय जायो। बेबायदिनो मोसा मोसा जोंहा थामब्रै। सानसे मोसाखांनायनि उनावहाय जोंहा। बे मोसानानै मोननाय। ओ जा माइरं एबा रां बेखौ जोंहा जमा खालाम नानैहाय। लावखार ओंखाम जानाय जायो। गामियाव मोनसे। औ बिदिनो जोंना बैसागुखौ बे रोखोमैनो गामियाव। जोंनि ओनसोलाव फालिनायखौ जों नु नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
नोंथां ओ। नोंथांमोननिथिंबो। बैसागो फोरबोखौ फालिनानै। औ फालियो नामा।
औ नंगौ। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो जोंनि। गामि एबा ओनसोलाव बैसागुखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो फालियो आरो। ओ नोंथां ओ बुंनो थाङोबा आगोल जोंनिया गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि दिनाव ओ जों खोनानो मोनदोंदि बैसागोखौ से दान फालियो मोननो बिब्दिनो दा बेफोर ओ दा बेफोरखौ फालिला दानिया गोदान मुगायाव जों बैसागुखौ स्नि सानल' फालियो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जोंनिया बैसागो जेनेबा मोखौ थुखै खालि जोङो जेनेबा ओ मोखौखौ थुखैयो बेनिफ्राय मोखौ थुखैहांनायनि बेनि अखानायनायै जेनेबा मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे मानसि बैसागुआव जेनेबा जों फुङावनो दुगै लोमै ओ न'फोरखौ लिरनानै बि हि सुनानै जेनेबा ओ फुङावनो जोङो जेन'बा ओ गोदान दख'ना एबा गस्ला गाननानै आलारि बाथि लगायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
बिब्दिनो जोङो न'खरनि बिमा बिफा नङाबा आबौ आबैमोनखौ जेनेबा खुलुम ग्रोयो ओ थिग बेबायदिनो न'खरनि ओ गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो गामियाव ओ गामियावबो ओंखारलाङो गामिनि गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमो आरो गोओ गामिनि गेदेर गोलावफोरा जोंखौ बोर होयो आरो जों उन्दैफोर खौ अनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंनिया बैसागोआव गोबां ओ रोखोमनि मैगं थाइगं जायो आरो नोंथां ओ बेफो र मैगं थाइगंफोरा जाबाय बिदिनो दिंखिया जायो ओ बिदिनो बे ओ थालिर फस्ला जायो। बिदिनो ओ बिदिनो गोबां ओ मैगं थाइगं जायो आरो जों थां जानो हागौ नों थांमोननिथिंबो बिदि बैसागोआव गोबां बिदिनि मैगं थाइं जायो नङा होमबा नोंथां।
औ जायो नोंथां
औ बिदिनो ओ मोननैसो मैगं थाइगंनि नाम बुंनो हागोन नामा नोंथां बैसागुआव जानाय।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' बैसागोआव मोनस्नि एबा ओ खायसे खायसेया मोन्सि होननानै बुङो नाथाय खायसेया सेजौ से रोखोमनि मैगंखौ जायो होननानै बुङो ओ बेफोरखौ जायो ब्लालायनो जोंहा ओ फैबाय थानाय बोसोराव सानाय सुनाय एबा देहानि गाज्रि ओ एबा बेराम बायदि बेराम आजार बायदिसिना जोङो जानो हाया होननानै गोदोनि आबै आबौनि मोननिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय जों बेखौ फोथायो। ओ बै सानाव ओ ओ गोबां मैगंखौ जायो बेनिनो आङो मोन नैसोखौ बुंनानै होननि ओ जोंना खेरा दाफुनि
औ औ
ओ जोंना माना मुनि गिदेर माना मुनि फिसा फुंखा थालिर फस् ला बिदिनो मैथा गोखा गो खै जोङो बे फोर बायाददि गोबां मै गं खौनो जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां औ ओ नोंथांमोननिहिं ओ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुखौ फालि नाव माबाफोर फाराग खौ नोंथाङा नुनो मोनो नामा
औ औ नंगौ नोंथां ओ आंदि दानि ओ एसे आगोल बुंनो आं गोदो जेनबा से दान फालियोमोन बैसागुखौ ओमफ्राय बिब्दिनो दाथ ससे दान फेरला नङा होनबानो थां दाथ दानि जुगावथ जेनेबा स्नि दानावसो फालियो
औ
औ थिग बेबाय अ थिग बेबाय बिदिनो बैसागु स्नि दान फालिनायनि उनाव जों जेनेबा बैसागोखौ जों जेनेबा गावनि असे गामियावल मोसाया जेनबा एसे गामि खाथि खाथिफोरावबो जाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
उम बिब्दिनो जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ओ गासैबो ओंखारो। गामि खाथि खाथिनि गामिआव थिग बेबायदिनो ओ जोङो उम बैसागो उम मोसान थाखाय जेनोबा हिन्जाव फोरा न' ङाबा लाइमोनफोरा जोङो दख'ना गोमो गानो। ओमफाय उम उह गस्ला गोदजा गानो बिनिफाय आर'नाइ लायो। आरो बुंनो थाङोबा हौवासाफोरा ओ गामसा गोथां गानो आरो गस्ला गुफुर आरो आर'नाइ लाबाय बायदि गाबनि। ओ थिग बिबायदिनो जोङो ओ खाथि खालानि गामिफोरआव मोसाहांनानै जोङो जोबथा सानखालि जों गामिआवनो रंजानो ओंखारलाङो नोंथां। ओ बे रं जानाय रंजानो ओंखारलांखांनायनि उनाव जेब्ला एह गामिआवबो रंजाहांङो थिग बेबायदिनो जा हरो जा माइरं एसे जा फैसा एसे हरो बेखौ लानानैनो उह जोङो जेनबा हाथाइ बाजाराव जेनबा जाय उह जि जायो ना बेदर जायो बिखौ बाजार खलमना दोनानै जोङो गासैबो उम उह ओंखाम जायो आरो नोंथां लास सानाव जेनबा जायखौ जों खाना होनना बुङो खाना जानाय होनना बुङो। ओ नोंथां उह नोंसोरनिथिं नोंसिनि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो मोसानाआव बाहायनाय दामजुफोरनि मोननैसो उह नाम फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां ओम बैसागोआव जोंना बायदि रोखोमनि बर'नि ओ दामजुफोरखौ बाहायना नै जोङो मोसायो। आरो ओ जोङो दानि जुगाव दानि मुगायावथ' बेफोरबायदि बाहायनायखौ एसे खम जालांनायखौ जोङो औ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना उह गोदोनि बायदि दामग्रा उह सु गोबां सुबुं फोरबो गैला। मानि थाखाय होनोब्ला दा जोंना ओ उन्दैनिफ्रायनो एब बा खायसे खायसेया न'आव थानानैनो जोङो ओ बेफोर खौ सोलोंबाय आरो मोना। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना उन्दैनिफ्रायनो ओ सोर। बा बिदिनो। फरायसालिनि हस्ट। टेल एबा सोरखौबा गुबुन जायगायाव दोनहर फरायहोनायखौ जों दानि मु जुगायाव बांसिन नुनो मोनदों। फ्राय बेनिखायनो जोंहा ओ। बेफोर नामजुफोरखौ सोलोंनायनि सुबिदाखौ। जोङो एसे खम जानाय खौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंना बैसागु। गोआव मोसानायाव बाहायग्रा दामजुफोरानो जाहैबाय जोंना
औ।
खाम सिफुं सत था। सेरजा‌ गंगोना ओ बायदि बेखौ लानानै जोङो ओ बैसागोखौ ओ मोसानाय ओ बैसागु फोरबोखौ। ओ फालिनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ औ नोंथां दे बिदिब्ला जोंनिया समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथांजों बैसागोनि ओ बागै सावरायनानै इसे ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों बिदिब्ला।
नोसै नामा औ दे।